ओ खोनादों।
खोनादों नोंथां।
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो दमासिखौ माबायदि फालिनाय जायो एसे बुंनानै होनो हागोन ना नोंथां?
नंगौ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलाव मागो दमासिखौ जोबोरैनो गाजा गोमजायै खुंनाय जायो ओ गिबियाव पुसदाननि जोबथि सानखालि जों भेलागुरुखौ बानायनानै सावनाय जायो। ओ बे भेलागुरु बानायनो थाखाय जों गिबियाव नारा एबा थालिर बिलाइ गोरान बायदिफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय बेखौ भेलागुर बानायनाय जायो।
नोंखौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादि बानायो नामा?
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिबो बादिनो जोंनि ओनसोलावबो मागो दमासिखौ जोबोर गाजा गोमजायै खुंनाय जायो जोंनिया मागो दमासिखौ पुस दाननि जोबथा सानखाालनिफ्रायनो खुंनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला मागो खुंनाय जायो आरो बैखौ बै फुस दाननि जोबथा सानखालिनो बेवहाय भेलागुरु सावनाय जायो आरो बे भेलागुरुखौ सावनो थाखाय खायसे नांगौ जानाय मुवाफोर जेरै जिगाब नारा थालिर बिलाइ गोरान बेबायदिखौ गिबियावनो बुथुमग्रोना लानाय जायो आरो बेवहाय माखासे औवानि गोनांथि जानायलाय गासैबो सुबुंफोरा ज' ज' थरसे थरसे लाना फैनानै बे भेलागुरुखौ बानायनाय जायो आरो बे भेलागुरुखौ बानायनो थाखाय गासैबो ज' ज' थांनानै दुब्लि बारिफोरनिफ्राय नारा बायदिसिना मुवा बेसादफोर बुथुमना लाना फैनानै दाबसे जायगायाव दोनफैनानै बैदिनखालि भेलागुरु लुनानै बेखौ फुस दाननि जोबथा सानखालि हराव खोमसि खोमसि सोरांसि सोरांसि समाव सावनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ फुं समावपुस दाननि जोबथि खालार खालि फुं समाव बेलागुरखौ सावनाय जायो।
नंगौ नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव बै मागो दमासियाव ओरैनो मा मा फिथा सावनाय जायो नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव मागो दमासियाव फिथा हारुमा थावनि फिथा एन्थाब फिथा हासुं फिथा आरो नालेंखरनि लारु सिबिंनि लारु बायदिसिना फिथा सौराय सावनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां। नोंथां मोननि ओनसोलनि बादि बिदिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो बे मागो दमासियाव हारमा फिथा एन्थाब लारुनि नालेंखरनि लारु थावनि फिथा बेफोरबायदि सावनाय जायो नोंथां। आरो जोंनि ओनसोलाव बैफोर फिथा सावनायनि सिगां गिबियावनो एबा पुज दाननि जोबथा सानखालि साननै सानथाम बे बे सानखालिनिफ्रायनो फिथाखौ एबा माइरंखौ देनानै लानाय ज जायो बे माइरंनिफ्राय जोंना बे माइरंखौ गुन्दै खालामना लाग्रोयो गिबियावनो मानो होनना बुङोब्ला मागो दाननि से खालाराव जेबो खामानि एबा फिथा सावनो मोना होननायखौ जोंनि ओनसोल फोराव फोथायनाय नुनो मोनो नोंथां बेनिखायनो ब पुस दाननि जोबथा सानखालिनिफ्रायनो फिथाफोरखौबो सावनानै लाखानाय जायो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि खालामनाय जायो नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो गिबियाव माइरंखौ देनानै लाबोनानै ओ नैथि खालार एबा मागोनि सानसे सिगांखालि फिथाफोरखौ सावनानै दोननाय जायो नोंथां। आरो मागोनि से दानखालि ओ आबै-आबौ गोमालांनायफोरनि थाखाय बा फिथा-सौराय बाउनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनियावबो जेब्ला फिथा खावगोन अब्ला बेखौ आबै आबौनि थाखाय होननानै खावनानै गिबियाव खावना दोननायखौ नुग्रोनो मोनो जायखौ गोथिसेनि थाखाय होननानै बुंनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदों नोंथाङा बुंबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव हारमा फिथा, थावनि फिथा एन्थाब आरो नाल खरनि लारु बानायो होनना बुंदों नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
बेखौ माबायदि बानायो एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव हारुमा फिथाखौ माथा माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ गिबियाव दैयाव सानसे सोमनानै दोनो माइरंखो। बेनिफ्राय बेखौ बोखांनानै बिनि दैखौ दसे सम रानहोनानै बेखौ दिंखि एबा मेचिनजों देना लाबोनाय जायो बेनिफ्राय बे फिथा गुन्दैखौ सानदुंआव एसे होस्रोदनानै बेखौ दाला एबा सान्द्रियाव ए से ओ मिहि बानायनानै हारुमा फिथाखौ बानायनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
आरो एन्था फिथाखौ जों माइब्रा माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो बेखौ जोङो नालेंखलनिबो बानायो आरो सिबिंनिबो बानायनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो हारुमा फिथा एबा एन्थाब फिथाखौ बेबादियैनो बानायो जानांगौ नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो हारमा फिथा बानायनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ गुन्दै खालामना मिहि देनानै लानो नांगोन आरो जोंनि ओनसोलाव फिथा होनना बुङोब्ला मोननै रो खोमै जायो मोनसेया जाबाय माइब्रानि फिथा आरो मोनसेखौ माथानि फिथा होनना बुङो माथानि फिथा होनना बुङोब्ला जोंनिया हारमा फिथा बेफोरबायदिया जायो आरो माइब्रानि होनना बुङोब्ला जोंनिया एनथाब आरो थावनि फिथा बेफोरबायदिखौ खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथां हारमा आरो हारमा फिथा खालामनो थाखाय गिबियावनो बेखौ देना लाग्रोबाय देना लाग्रोनानै दाला दाला एबा सान्द्रियाव लानानै बेखौ एसे दैजों एसे मिलायनानै बेखौ दै गोदौबाय थानायाव ओ जायखिजाया बेसाद जेरै खुरै एबा थेथ्लानि बेफोरबायदिजों हिस्रि गांसेदो होथेनानै बेखौ दैनि हावाखौ होनाय जायो नोंथां। नोंथांमोननियावबो बेबायदि खालामनाय जायो न' नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो थेक्ला गिलिब एबा खुरैजों हारुमा फिथाखौ दै गुदुं दैहु सानि दै दैहुआव दै गुदुं फुदुंनानै बेयाव होनानै बानायनाय जायो।
नंगौ नोंथां आरो खायफा खायफा ओनसोलाव आं खोनानो मोनोदि सिबिंनिबो लारु बानायो होनदों नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि बानायो नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो सिबिंनि लारु बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे लारुखौ जोङो मिथाइ गुरुखौ फुदुंनानै आरो सिबिंखौ एसे ओ एवफु एवनानै बेजों मिथायाइ गुरुजों लगायनानै बेखौ सिुथुमनाय जायो।
नंगौ नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बे मागो दमासि समाव मा मा बेदर जानाय जायो नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव मागो दमासि समाव ओ अमा बेदर, बोरमा बेदर, हांसो, दाउ, ना बायदिफोरखौ जानाय जायो नोंथां।
नंगौ नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो मा मा बेदर जानाय जायो? नोंथांङा एसे बुंनानै होदो
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो बे मागो दमासि समाव अमा बेदर, दाउ, हांसो, बोरमा, ना बेफोर बेदरखौ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव मागो दमासियाव खुरमा बाय बाहागिफोरनाव आलासि जाहैनाय ज' ज' बेदर ना जालायनाय बेबादिखौ सोलिनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादिया सोलियो नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि मागो दमासि समाव आलासि बबेनिफ्रायबा आलासि फैनाय आरो जोंनि ओनसोलनिफोराबो बहाबा आलासि जाहैनाय बेफोर हुदाफोरखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बै जेब्ला भेलागुरु सावगोन नङा होनोमबा? बे सावखालि गामिनि सेंग्रा एबा जायखिजाया सेंग्रायानो बोरायफोरानो जा बेफोरबायदि ज' ज' थानानै खाना जानायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
नोंगौ नोंथां ओ बेबादि ज' ज' सेंग्रा सिख्ला ओ बोरायफोराबो बुरैफोराबो बिदि ज' ज' खाना जालानायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां।
नोंगो नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादि नुयो जानांगौ
नुयो नोंथां, आरो जोंनि ओनसोलाव बै मागो दमासिनि से खालार खालि गासैबो, गथ'फोरा गेदेरफोरखौ मान खालामनाय आरो उन्दै गोदोरफोराबो उन्दैफोरनो मान मान खालामनाय बेफोरखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबादि नुनो मोनो नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गेदेरा उन्दैखौ मान खालामनाय उन्दैया गेदेरखौ मान खालामनाय बेबादिखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां
दे बिदिब्ला दिनैनि थाखाय जाथ'बाय,
जागोन नोंथां